हेल नोंथा अ खोनादोंना नों थां?
अ आं खोनाबाय दे।
अ दिनै जोङो ओ दा सावरायगोन ओ ओ नालेंखर नालेंखर फिथाइनि सायाव ओ नालेंख खर फिथाइखौ ओ जोङो बबेनिफ्राय मोनो आरो माबायदि जायगायाव ओ बे नालेंखल बिफाङा थायो ओ बे बेनि सोमोन्दै ससे बुंना होगोन नामा नों थाङा हागोन नामा?
औ थारैनो ओ नालेखर दंफांखौथ' जोंनि जायगायावबो मोननाय जायो आरो ना? बेनिफ्राय आरो बेफोरबायदिनो ओ जेनेबा फार्म बा दुब्लि फोथारफोरावनो नालेखर दंफांखौ खालामनो हायो। बेेल' नङा जोंनि न फोरावबो जायो। जोंनि आसाम सामनि हाया जेनेबा नालेखर दंफांनि थाखाय थाखाय मोजां नालाय बेखौ नुनो मोनो आरो। बेनिफ्रायथ' ओ नालेखर दंफां गायोब्ला जोब बोद मुलाम्फा जायो आरो ना जोंफोरा, बेफोरबाय दि ओ जायो आरो ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा ओ बेफोरबायदि नालेखर दंफांखौ माबायदियाव गायनो हायो बेनि सोमोन्दै आरोबाव फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां, ओ ओ नालेंखर बिफांखौ ओ जोङो टाउननि एरिया एरियायाव गायनायखौ जोङो नुनो मोना बारा ओ एखो गामि एरियायाव गायनायखौ जोङो बांसिन नै नुनो मोनो आरो। ओ गामिनि एरियायाव जोङो ओ नखरसेयाव ओ नालेंखर बिफांखौ फांसे एबा फांनै खिनिया ओ जोंनि गामि एरियायाव नखरसेयाव फांसे फांनै खिनिखौ जोङो नु थारो आरो
जोङो नारेंखलखौ गायनो हायोबा जोंनि थाखाय जबोद मोजां जायो जोंहा ओ जों नालेंखल फांसेयाव जोङो खमैबाबो ओ बाजौ दजौ रांखौ खामायनो हायो फांसेयाव ओ बिदिनो जोङो गोबां ओ नालेख खर गायोब्ला जोङो से लाख नै लाख रांखौ ओ बोसोराव आरजिनो हायो आरो ओ गुबुन मोनसे सोंथि सोंबावनोसै आं नोंथांनाव अ जों जोङो ओ नालेंखलखौ माबायदि बोथोराव गायो आरो नालेंखल थाइसेनि दामा बेसेबां आरो बिखौ ओ खानानै एबा हाननानै बहा फानहैयो बेखौ नोंथांनियाव ससे मिथिनो लुबैदों आरो
ओम जागोन अ बेखौथ आं बिदि बुंनोसै नालेंखल दंफांखौ जोङो फिथाइनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरोना ओ बेथ दंफां गिद दिर नालाय बेखौ फिथाइनिफ्रायनो गाजा बेरो बिसोरो बेनिफ्राय आरो बेनिफ्रायनो जोङो नालेंखर दंफांखौ मोननो हायो एनिफ्राय ओम नालेंखल दंफांखौ गायोबा जोबोद मुलामफा आरो दा जोंफोरा नाथाय जो फोरनि नफोराव फांसे बा फांनैलसो नुनो मोन नो खायफा खौबा जों खम नुनो मोनो। नालेंखरनि दामफोराबो जोबोद मोजां जायो आरो थाइसेयावनो जेनेबा, बिदि दजि स्निजिसो आलागै मोननो हायो, नङा होमबा नोंथां औ आंनि मिथिनाय बायदिबा आरो नाथाय दाम, दा बिदिनो खम बुरजा बिदि जायो आरो जेनेबा हाथायनि दामखौ लानानै मालाबा समाव, थेवब्लाबो थ जेनबा जों फोरा नालेंखरनि दामा थायोआनो बेनिफ्राय नालेंखरा बेफोरबायदि फिथाइ बो होबाय थायो आरो ओंखायनो मोजां आरो नालेंखरा आंनि बा बा नाथाय, जोंनि जायगानि मानसिफ्रा बारा बेफोरबायदि बिजनेसखौ साना, नालाय बेफोरबायदि, जाहैयो आरो बेनिफ्रायथ' बागान फोरखौ जोबोद खम नुनो मोनो, आरो जोंनि जायगाफोराव नालेंख न'खरनि बागानफोरखौ नाथाय गयफोरनिखौबा नुगोनसै आरो जोंनि जायगायाव नाथाय नालेंखराबो मोजां जायो जोंहानायावबो दङ बिदिनो, फांनै फां थामसो नालेंखर, दङ आरो उम बेफोरबायदि, बेनिफ्राय आंनों आंनोनो मोनसे कुइसन हरबावनोसै आबे नालें फोर दंफांनि सायाव जेनेबा नोंथां बुंनो हागोन, बे नालेंखर फिथाइ खौ आरो ना जों मा हिसाबै बाहायो? नालेंखर फिथाइखौ बेनिफ्राय माबाफोर जोङो दिहुननो हायो नामा? बेनि सोमोन्दै फोरमायजागोन नोंथाङा ।
औ नोंथां नालेंखरखौथ नालेंखराथ नालेंखरनि बिफांनि फिथाइया मोनसे जाग्रा जिराद । आरो नालेंखर नालेंखरनि जोङो नालेंखर थाइसेखौ हाननानै गरम बोथोराव जोङो बाराद्राय गरम मोनोब्ला बे नालेंखरखौ दानाख खनानै बेयाव रोसि दङो बिदैबो होनो रोसिबो होनो बेखो रोसिखो जोङो अ माइबा मोनसे पाइप लानानै लोङोब्ला ओ जोंनि देहायाव ओ गोजोनग्लायनाय मोनो जोंङो गरम बोथोराव बे आरो बेथ जाग्रा जिराद नालाय बेखौ जोङो जानो जानोबो हायो जाबाबो जोबोर मोजां गोथाव गोदै ।
उम।
आ बे खौ जोङो गायनो हायोबा जोंनि गायनो हायोबा मोजां खिन्थु जोंनि जोंनि साइडखि एबा जोंनि नै गामि ओनसोलखिथ ओरैद्राय फांसे फांनैखौलसो नुयो, जोङो बेनि बागानखौ जोङो बारा नुनो मोना दङ खोमा बबेखिबा जों खिन्थु नुनो मोनबाङा बारा आ जुदि जोङो बेखौ गायनो हायोबा जोंनि थाखाय मोजां जायोमोन आरो । खिन्थु जोङो नुवाखै । गद्राय ओरै फांसे फांनैलसो नुयो आ नोंथांखौ गुबुन मोनसे सोंथि सोंबावनोसै आङो नोंथां बुंनो हागोन ना?
औ बुंगोन
औ औ नालेंखरखौ जोङो नारेंखरजों फिथाइजों जोङो ओरैनो जाग्रा बेफोरो मा मा ओरैनो बानायनो हायो लारु सारु ओरै मान मोन थामसो नोंथा बुंनो हागोन ना?
थ औ बेखौ जोङो नालेंखर फिथाइनिफ्राय गोबां जिनिस जों बानायनो हायो जोबोद गोथाव फिथाइाबो नङा होमबा? आंथ जोबोद मोजां मोनो आरो फिथाइफोरनि मादाव नालेंखरखौबो जोबोद मोजां मोननाय मोनसे फिथ फिथायाइ बियो बेखौ जोङो मागो दमासिफोरावनो जोंफोरा फिथा बानायो । बेवहायबो नालेंखरखौ गोबां बाहायो आरो बै सम समाव बिसोरनि दामाबो एसे से बारा जाहैयो । बेनिफ्राय लारु हिसाबैबो जों बानायनो हायो । लारु हिसाबैबा बे जेनेबा सुसिफोरजों आरो ना नालेंखल फिथाइखो सुर खिनानै लाबाय। बेनि उनाव बे फिथाइनि ओमफ्राय जोङो बे बे जासुरखिनाय बे लारु बानायो एवफ्रामनानै एसे सिनि आरि होननानै लारु बानायो। एन्थाब फिथा थायो बेवहायबो जोङो फिथाइयाव ओ जा अन गुन्दै बेजों लोगोसे हो होदेरनानै बेफोरबायदि जोङो नालेंखरनि एन्थाब फिथा जानाय जायो आरो बेल' नङा जानायल' नङा लोगोसेनो आरो साव ओ जोङो बेनिफ्राय थावबो मोननो हायो आरोना । नालेंखरनि थाव औ नालेंखरनि थाव खौ माबायदि होनोबा जोङो जानाय नालेखरनि थावबो मोनो। नाथाय जोंनिथिं एसे खम बाहायो बे नाले रनि थावखौ मानो‌ होनबा दंफाङाबो खम बिथिं। इनिफ्राय जोङो बाहायोब्ला बेखौ मोदोमाव लानाय नालेंखरनि थाव हिसाबैनो बाहायो आरो। आगोलनि मानसिफोरा थ नालेंखरनिनो थाव बाहायोमोन। बेफोरबायदि आरो। उम। बेनिफ्राय आं नोंथां खौ मोनसे सोंथि सोंनोसै बे नालेंखर दं फांखौ जेनेबा मोनथिगौ नामा नोंथाङा माबे स्टेटफोराव बांसिन माबे जायगाफोराव बांसिन नुनो मोनो बेनि सोमोन्दै फोरमायजागोन।
औ। ओ नालेंखर बिबांखौथ ओ जोंहा ओजों ओ लैथो सेर सेर ओ लैथो सेर‌ सेर सेरबो जों नालेंखर नुनो हायो बुहुत नालेंखर नुयो। ओ। बेनि नामा एसे बेलेग जायो ओ बिनि लैथो सेरनि नालेखरनि नामखो ता-ताल ना मा‌ होनो ओरै
अ आं आं मोजाङै मिथिया।
जोंनि साइडनि नालेंखरा नालेंखरानो। बिसोरना बेलेग नाम जोंनिया जोंनिखौथ' नालेंखरखौनो बुंनाय जायो बांसिनानो ओम। ओमफ्राय सिट होनना बुङोबाथ जोङो। नालेंखरा जोंनि आसाम आसामावनो जायो आरो बेलेगाव ओरै नुवाखै आङो जोंनि आसामावनो खना खनलायाव बुहुद दङ बे बिफाङा ओ जोंनि आसामावनो दङ ओमफ्राय
अह। बिथिं केरेला साइथिंबो नुनो मोनो आरो केरेला तामिल। उम लादों। हरनि गोबां बागान नुनो मोनो।
ओ जोंहा नालेंखलनिफ्रायथ' ओ नालेंखर थावबो दहनो।
उम।
आरो नालेंखलनिफ्राय नालेंखल थावबो दङो आरो बिदिनो
माबायदि दिहुनो नोंथामोन। थिगौ नामा? नालेंखरनि थावखौ।
नालेंखरनि थावखोथ' आं मिथिला जायखिजाया बेखौ मेचिननिफ्राय दहनो होनना मिथियो आङो।
ओह।
ओ नालेंरफोरखौ बिदिनो माखासे ओ बिदिनो हानद्रा माखासे मावदांसाख फैनानै ओ गामि गामि बिदिनो बिनाव फांसे बिनाव फांनै ओ बायनानै लान थांनानै गावसोरो गावसोर। ओ बिदि फेदेरग्राबो मेसिनाव ओ हैयो आरो हैनानै नालेंखर थाव दौनो होना जों मिथिनो मोनो।
अह।
ओ जोबथारनायाव ओ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै ससे बुंनो हाबावगोन नामा?
औ थारैनो बेखौनो बुंगोन ओ नालेंखरनिफ्राय जोंफोरा नालेंखर थाव दिहुननाय जायो बिराद गोदिर मोनसे मा ओ होनगोन बेखौ इन्डास्ट्रि आरो ना? नालेंखर थावनि बयबो बाहायो। माने बुहुमावनो नालेंखर थावनि थाव बाहायो बेनिफ्राय क्रिमबो नालेंखरनि क्रिमबो बानायो। ओह बिराद मुलाम्फा आरो। बे फिथाइ फिथाइया जेनेबा ओमफ्राय नालेंखलखौ थावखौ बोरै बानायो होनबा बेनो।
औ।
बानायनो हायो। जोङो मिसिनावथ बानाय फ्रायानो बेफोरबायदि फाननायनि थाखाय न' बानायनायखौ आं एसे बुंनोसै औ न' बानायनाया
दे बुंनाय।
अ न' बानायनाया बेनो बेखौ सुरखिनानै लायो लानानै बेखौ माने सारायाव एव एवनांगौ आरो। एवबानो बिनि थावा ओंखारलांबाय थायो बिदि आरो। बेनिफ्राय बेखौ जोङो फ्रिजाव दोननांगौ बेफोरबायदि ओ मोनसे खायदा दङ आरो।
औ
औ
ओमफ्राय नालेख खरखौ जोंनि ओ जोंनि न'आवनो ओ मा मा फिथा जानायाव नालेंखरखौ बाहायो स'से बुंनो हागोन नामा नोंथांआ?
औ नालेख खरखौ फिथा जानायाव ओ गासैयावबो बाहायजायो बे नालेंखरखौ जोङो अननिफ्राय फिथा बानायो नालाय बे खौ जोङो अनावनो होफासायो बे लारुआथ थाख थाखाबायानो बे एनथाबा थाखाबायानो बे थावनि जानायावबो ज बेखौ नाफानानै हो फानानै जाजायो। लोगोसेनो बे मा नाम मोनथाय बे फिथाखौ कला साफ्रि नामा होनो बेफोर बायदि आवबो जोङो नारेंखल गुन्दै खौ होनानै माने जा फोरो बेफोरबायदि जोबोद गोथा थाव जायो फिथाफोरा नालेंखर थादेर बा माने ओरैनो अन गुन्दैनिल' नालेंखर बा सिबिंनिल' नालेंखरनि सिबिंनिल' फिथानिस्राय जुदि जोङो नालेंखलखो होयो। अब्ला ओ इसे से माने गुबुन जानो मोजांसिन जायो आरो। बेबादि आरो। ओ दाथ बेनोसै
उम ओमफ्राय? ओ नोंथाङा मोजांसिन मोननाय फिथा नालेंखर होनाय फिथा मोनसेनि नाम बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ आङो नालेंखलनि फिथायाव साबसिन बै एनथाब फिथाखौ मोजां मोनो आरोना। एनथाबखौनो बांसिन मोजां औ नालेखरनि एन्थाब फिथाब खौ बांसिन मोजां मोनो नोंथाङालाय?
ओ आंनिआ नालेखर होननाय होनबा हुगुमा फिथाखौ जोबोद मोजां मोनो हुगुमा।
अ बेवहायबोथ हामगोन नंगौ।